औ नोंथां खोनादोंना? औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो आरोना।
औ
बे टपिकआनो जाहैबाय माइ आबाद। जोंहा जोंहा मा होनो बर'फोरनि गुबै आबाद होनोब्ला जोंहा माइ आबादानो नङा होमबा? होनबा?
औ औ नंगौ
अ जोङो बांसिनै माइ आबादखौ जोङो ओ मोननै रोखोमै मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना गोदो आसु माइ आरो माइसालि माइ बेबायदि मोननै रोखोमै मावनाय नुनो मोनोमोन बेनिफ्राय दाबो नुनो म अब्लाबो जोङो दा आसु माइनि आबादखौ जों एसे खम बिबांनि नुनो मोनो मोनो आरो बेनिफ्राय आसु माइखौ ओ आस आसु माइखौ सैथो मासफोरनिफ्रायनो फोनाय जायोमोन आरो ना जोङो बेनिफ्राय सैथो मासनिफ्राय फोनानै ओ बेबायदिनो बेदा बेदा जे दंमोन ओ बे बेदाजों बेदाखौ मिथियोना नोंथां बेदा जे होनो अ बे बेदाखौ माने ओ जेब्ला आसु माइया रज'नानै एसे गेदेर जायोब्ला माने हाग्रा जायोना हाग्रा रज'फायो माने आरो एसे रोजा जायोब्लाथाय बेखौ माने एसे गेसें खालामना होनो थाखाय बेदा होनानै होनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय ओ बेदा होनानै एसे गेसें खालामनानै होनाय जायोमोन आरो बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ हाग्राफोर जायोब्ला दांनानै होयो आरो बेबायदिनो ओ जेब्ला आसु माया ओ मा होनो ओ आसु माइ ओंखारनाय समा जाहैबाय जेथो नङाबा आसार मासाव मासालासैनो हाजानाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनि उनावनो जोङो आसु माइ हाखांनायनि उनाव माइसालि माइ गायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बिनिफ्राय आसार मासनिफ्राय मा इसालि माइखौ जों आसार मासनिफ्रायसो जागायोमोन आरो बेबायदि ओ बेबायदिनो ओ माइ आबादखौ जोङो माबोरै मावो होनोब्ला फार्स्टआव जोङो मा खालामो माइलि माइलि दोनग्रोयो नङा होमबा जायखौ ओ माइलिखौ जोङो ओ सोमनानै सा ओ साननै सानथामसो सोमना दोननानै बियो जेब्ला गाजा हरो अब्ला जोङो बेखौ मा होनो ओ हालेवनानै फोयो ओ जायखौ खोथिया होननानै बुङो। बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय ओ खोथिया जेब्ला दान मोनसे खावसे जायोब्लाथाय बेयो जेब्ला ओ गायजानाय महराव फैयो अब्ला बेखौ फुनानै गायनाय जायोमोन आरो आरो गायनायनि सिगां जोङो मा खालामो हाखौ मोजाङै फोमोन मोजांयै ओ फोमोननानै लायो आरोना हाब्रु जाजासिम माने बे बेखौ एवबाय थानायनि फोमोनना लानानै जोङो खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायोमोन गायनाय जायो बेनिफ्राय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां ओ जेनबा जेनेबा ओ नोंथाङा दा माइ आबादनि बागै जेनेबा सावरायलांनो नागिरददों नङा होमबा नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा जोंनियावबो बिदिनो थिग बेबायदिनो आबादखौ मावनानै जायो आरोना जेनेबा जेनबा नोंथाङा जेनबा आबादनि बागै जेनेबा मा मा मा आबादखौ मावनाय जायो होनदोंमोन नोंथाङा
अ आसु माइ आरो माइसालि माइ बेबायदि मोननै रोखोमाव मावनाय जायोमोन आरो
ओ
अ दा गोदो गोदाय नै दा अ
जेनेबा जोंनि आं जेनेबा आं मोननायाव जेनेबा जोंनि जोंनि माने गामि जेनेबा जोंनि गामि ओनसोल खाथिनियाव जेनेबा दााय दा माने आङो आसु आरो जेनेबा मा होनो बिदि आबादखौ माने जोंनियाव
खम बिबां औ खम बिबां नुयो आरो
औ जेनेबा गुबुन गुबुन गामिफोराव आं मिथिया माने गुबुन दाबसेजोंहाय माने जोंनि गामि ओनसोलाव आर आरो न आं थांनायखौ बुंदों आङो जेनेबा आं नुनायखौ औ जेनेबा जोंनियाव माने बे आबादखौ मावथ्रनाय जाला आरोना जोंनियाव माने जोंनि गामि फोराव जेनेबा बेलेग गामि फोर माव जानो हानाय माने दाबो मावखानांगोन माने जोंनो बे माबाखौ माने नांगौ माने जोंहा फुजा जायो नालाय जोंहा माने माइरं गलिनि जोंनि औ औ बे फुजाया जों जासिगोनबो बन गै फैसिगनि अ बेनि थाखायनो मावो आरोना बेलेग गामियाव माने जोंनि गामियावहाय मावा माने बेखौ जोंनि गामियाव माने जेनेबा दा जेनेबा जानो थाखाय माने जोंहा माइरं जेनेबा ओंखाम ज जायो बेखौ आबाद थ' जोङो मावफानांगौ जेनेबा नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंहा जेनेबा रनजित माइब्रा माइ जेनेबा बा जोसा बेफोरबायदिनो फसल फसिथुर बेफोरबायदि ज आबादखौ मावनाय जायो आरोोना जेखौ जों जायो माने जों सानफ्रोमबो ओंखाम जायो बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोङो ओ जेनेबा आबादखौ जोङो माबायदिहाय मावो होनबाथ' जोंहा नोंथाङा ए जसे दानि खोन्थाालांखाबायानो जेनेबा जोंङनो जेनेबा आबाद मावनोबा जोंनो माइज्लि माइ नांगौ नांग्र जायो जों बेखौ जेनबा जोङो आगोलावाय थांनाय बोसोरावहाय जोङो जेनेबा माइ आबादखौ मावना मोनदोंमोन बेनिफ्राय गोदानजों लाखियो जेनेबा माइजलि माइखौ नङा होमबा बिदिनो जोङो बेमासिाइखौ जेनेबा न'आव गैखायाबाबो जोङो न'आव आबाद मावाबाबो माने जोङो गुबुननिफ्राय माने हाथाय बाजारावबाबो लायनानै जोङो बेफोर माइस्लि माइखौ माने जोङो जेनेबा बेखौ लायबाय लायनानैहाय जोङो फाथो गथायावहाय जोङो बेखौ आरामसे सोनानै खाथिनानैहाय जोङो मोनसे खुन्थि लानानैहाय जोङो जेनेबा औवानि गस लानानैहाय जोङो बेयाव खाजाबनानै बेखौ दै सिङाव सोमनानै दनाय जायो आरोोना जेनेबा फुख्रिफोरावहाय औ बिनि उनाव बेवहाय जोङो बेनि जिखौ जोंयो हरसे संखांनायनि उनाव बिनि अखानायैहाय जोङो बेखौ जे बोरियाव थिखांनानै दोननाय जायो आरोोना दसे खमै जेनेबा बेयो गोरोर जायो नालाय दै दै सिजोबनानै थानाय जायो बे माइजलि माइआ बेनिखाय जोङो जेनेबा बेखौ आधा बेलासो जेनेबा जोङो थिखांनानै दोनग्रोनाय जायो आरोोना बस्थाजों लाबजोंहायनो सेनबा जानो बे बेखौ बिदि दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा आरोबाव बेखौ जोङो आरो मोनसे मोजां जायगायावहाय जों दिनैबाव जेनेबा उसुंदायावहाय जेनेबा जोङो बेफोरखौबो दोननाय जायो आरोना जेनेबा न'नि मोनसे जेनेबा एसे गुवार जाया लांदां जागायाव जोङो दोननाय जायो जेनेबा बेखौ रखबनानै बस् बस्तानिफ्राय जेनेबा जोङो बेखौ बस्थानिफ्राय औ औ बाजार बेरासिम जोङो माने लाइ बिलाइफोर खोबसिननानै दोननाय जायो आरो ना हरसेबा हरनै दोननाय जायो आरोना बिदिनो
औ
बिनिफ्राय जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो फोथाराव जेनेबा जोङो बेखौ फोथारनि हाखौ जोङो गुन्दै खालाम मोनबा जों हालेवनांबाय जेनेबा मोस सौजोंहानो जा जेनेबा टेक्टरजोनानो जा जोङो बेखौ हालेवग्रोना लानाय जायो आरो ना ओ बिदिनो जोङो हालेवखौबो एवनानै लाबाय जोङो गोदो गोदायथ' जोङो माने आं नुबोनायावथ' जोङो माने मोसौजोंनो बांसिनहाय हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आर ना दानियाथ थ आरो मोसौखौबो नुनो मोनला जेनबा मोसौ हालिखौ जोन नुनो मोनला जेनेबा जोङो मासौ गाइ गाहायथ' जों नुनो मोनो जों बेनिफ्राय गाइखेर मोनो जों बे सौ गाइेरखौ जोङो लोङो साहा फुदुंनानै नङा होमबा औ बिदिनो जोङो मोसौ हालिखौथ जोङो बांसिनानो लाबांला खायफा खायफा न'खराव दोङो दंनाया दाबो थेवबो बहुदानो लाला आरोना खम जाबाय ओ बिदिनो जोङो दानिया टेक्टर ओंखारबाय जोंनिया बोथोरजों लोगोसे जोंबो गोरोबफानो जेनेबा टेक्टरजोंबो जोङो सम खम खमायनि गेजेरावनो जोङो माने हालेवखो एवनानै माने जोङो थाबैनो माने खामानिखो औ औ बिदिनो खामानिया जोंना थाब जायो आरोना टेक्टरजोंबो मोखौजोंबा एसे गोबाव जानायबो जों मोनो जेनबा बेयो औ मोसौजों एसे टाइमबो लायो नङा होमबा औ जोङो बिद दिनो जोङो जेनेबा हालेवखौबो एवखांबाय जोङो आरो खोथिया फोनो नांलायबाय आरो जोङो बिनखौ न'निफ्राय जेनेबा जायखौबा लखब'ना दोनदोंमोन जों माइखौ बेयो गाजाब बेरबाय बियो बिनि उनावहाय बियो माने फोजानो हानायाव जाबाय आरोना बे गारजा बेरबाय नालाय जोङो बेखौ आरो दुब्लियावहाय लांनानै जेनेबा जों फोहैबाय आरोना ओ बेनि उनाव जों खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहायबो जोङो माने हासारबो सारबावो आरोना दानिया जेनबा दा आं नुनाय नुनायाव माने जोङो दानिया हासार गैयाबा माने खोथिायानो माने
गोजौ जाया औ जौनो रोङा होननानै औ
बिदिनो जोङो दानिया हासारबो लोगो लोगो सारना होखायो माने खोथिया फोखांनायनि उनावनो जो जेनबा ओसे से घन थासो थानायनि उनावनो जोंङो हासारखौबो होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो जेनबा बे खोथिया जेनबा फोखांबाय जेनबा जोङो बे खोथिया जौनानै खोथिया महर मोननो थाखाय जोंदा से दानबा नै दान सम लायो आरोना जेनबा बोथोर मोजांबा एसे खावस इदि ओ दिनावनो माने बियो जौवो आरोना खोथियाया
औ।
ओ बेनिफ्राय जोङो जेनबा बे खोथियाया जेनबा जौबाय खोथिया महर मोनबाय जेनबा जोङो आरो बेखौ जेनबा रुवानिफोर लानानै जेनबा हाजिरा बेफोरबायदिहाय जोङो मानसि लिंनानैहाय जों खामानिखौ मावना मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना खोथियाखौ फुयो आरो गोदो गोदायथ' आं खोनानो मोननायब्ला जोङो जेनेबा जोंहानि जेनेबा जोंनि बाबा जेनबा जों बिप फा जेनबा बिसोरनि आबै आबौमोननि दिनावहाय माने जोङो मान न' खाथिनिथ' न' खाथि माने बिसोरो। फाला बदल जेनबा खोथिया फुलायो औ बिदिनो जेनबा फैसानि नङामोन आरोना इसोरो माने फाला बदल माने
औ औ
औ औ
उम
औ औ
औ